औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों खोनादों हा बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय नोंथांनिसिम
गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ
जोङो दिनै ओ। बर'फोरनि दैनिफ्राय ना गुरनानै साम' खांख्राइ लाना फैनायनि जाफैनायनि सायाव सावरायनोसै ना नोंथां? औ दा औ औ औ नोंथाङा फोरमायग्रोदो नोंथां मोनसे। जों माबायदि लायो नाय। याव मारै लायनानै मारै जाफैयो।
आचसा आचसा आचसा आचचा ओ नोंथांनि खावलायनाय बायदि। बि आंनियाव माखासे बाथ्राफोरखौ आंनि जोनो मथे बा जोंनि। बर' हारिनि सिङाव थानाय माखासे। बाथ्राफोरखौ खोन्थालांनि एसे-एसे।
औ औ औ।
बा। बाथ्राया जाहैबाय नोंथां। गोदो गोदायनिफ्रायनो। बर'फोराथ' गामि ओनसोलाव थानानै रायजो जाबोनाय हारि नङा होमबा।
नांगौ नोंथां नांगौ।
थिग बेबायदिनो जोंनि जेनोखि बर' हारि। बे बर' हारिया। मिथिंगानि। सेर-सेर, खाथि-खाथि थानानै रायजो जाबोनाय मोनसे हारि।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
उनावहाय बिथांमोनहा। मा? ना-बेदरनि खोथाल' नङा।
नोंगौ।
बेवहाय गोबां हाग्रा बंग्रायाव मोननाय मैगं थाइगं बायदिसिनानिबो बिसोरनियावहाय थोजासे गियाना दं नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दा बिसोरो नाहा मैहा थांनायजों लोगोसेनो। हाग्रा बंग्रायाव मैगं। मैला बुथुमनानै जानायावबो बिसोरो गोदोनिफ्रायनो आखा फाखा होनना बुंजायो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आं फंसे बाथ्रा खौ बुंनोसै।
औ।
जेब्लानाखि जोङो। ना आरो नाहा मैहा थांनायनि बाथ्राखौ बुङो नङा होमबा नोंथां।
औ।
बेवहाय जोंनियाव गिबियावनो फैयो गोदो‌ गोदायनिफ्राय बर'फोरा। मा मा रोखो खोमै नाखौ दैयाव हमनानै जाबोदों नङा होमबा नों
नोंगौ नोंगौ नोंथा नोंगौ नोंगौ
मोनसे बाथ्राखौ जोङो गनायनानै लानांगोन। जोंनाव जे कि आखाइनि हाबा नङा होमबा बे आखाइनि हाबा थामहिनबा जोंनि बेसादारि हारिमु होननानै जों जायखौ बुङो बे बेसादारि हारिमुवा जोंनि बर'आवहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायो जायनि गेजेरजों जोङो जोंनो नां गौ जानाय ना हमनायाव बायदिसिना बेसादफोरखौ जों गावनो गाव बानायनानै लायो नोंथां। जेरै जोङो खबाया नो होन जेखायानो होन बेजोंनो लोगोसे जोंनि बायदिसिना रोखोमनि ना हमनायनि मुवा बेसादफोरखौ गावसिरनो बानायनानै लाबोदों नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदि बेनिखायनो दायो जोङो गोदो गोदायनि समाव बहाय जोङो नाखौ गुरोमोन जेखाइजों
औ
आरोबाव बे जेखाइजों गुरनानै नाखौ लायोमोन जोङो खबाइआव नङा होमबा नोंथां दा बेफोर गासिबो जेखायानो होन खबायानो होन जों बेखौ गासिखौबो औवा जोंनो बानायो नोंथाङा दा बेजोंनो लोगोसेनो हिनजाव मान मानसिफोरा ना गुरहैनायजों लोगोसेनो
ह
गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनाव हौवा मानसिफोराबो ना सारनाय मोनसे नेमखान्थि दंमोन
नंगौ नंगौ
जाय नेमखान्थिखौ नोंथां जों दासिमबो गामि ओनसोलाव थाङोबा नुनो मोनो
नंगौ नोंथा नंगौ नंगौ
बेखायनो जोङो ना सारनो थाखाय गोदो गोदायनि समाव बर'फोरा नोंथां
औ
जोंनि गोदान मुगानि जेनाखि थिं नोंथां बै जों माइ सोनो थाखाय थिं बाहायो नङा मानो बा जों बाल आथिं बाहायो माब्लाबो
औ औ
जोंनियाव बर'फोरनि गेजेराव जोंनियाव बेफोरखौ बाहायनाय गैयामोन नोंथाङ
नंगौ नंगौथां
गैयामोन मा दङमोन जोंनियावहाय औ औवाजोंनो बानायनाय मोनसे
ह
ना सारग्रा दङमोन नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
जायखौ बिनि हमग्राखौ गोलाव बानायनानै या गसंनानैनो सारबाय थायोमोन नोंथां बुजिबाय औ दा बेखौबो औवाजोंनो बानायना लादों बर हारिया नोंथां औ थिग दा बे बाय बिदिनो उननि समावहाय जोंनि बैफोर जेनोखि थिं गोदान मुं मुगानि जोंनि थिं बानायनाय बायदिसिना बानायनाय बेफोर फैनाय लोगो लोगो जोङो मोनसे खामानिखौ मावबाय जे गिदिर गिदिर दैफोर खौ सारनो थाखाय जोङो मोनसे मा खालामदों? थिंखौहाय दहथा होननाय दङ नों
नंगौ नोंगौ नोंथां नं
जायग खो जोङो मा खालामो? सानै मानसिया आखाइजों बोनानै सारनाय ओरै फारसे ओरै फारसे थानानै नोंथां थिग बेबायदिनो। आरो बेजोंनो लङा। बर फोरा गोदो गोदाय मोनसे थ्राखौबो मिथियोमोन। नोंथा बेनो जाहैबाय। बबे दैयाव। बबे बायदि जायगायाव नाख खौहाय। सारोब्ला मोनगोन। आरो बबे जायग गायाव ना गुरहैब्ला मोनगोन। बबे जायगायाव नाखौ सारोब्ला मोनगोन बे जायगाखौबो बरफ फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिनानै। थानायमोनबा मिथिबोखानायमोन। नोंथा दा बेनि थाखायनो बिसोरो जानला मोनला जायगायावनो।
औ नोंगौ नोंगौ आं दा जोंनियाव बुंनि। ओ ना हमनायखौ ओ नोंथाङा गोबां गोदोनि बुंबोबाय जेनेबा मारैमोन। आङो जों नुबोबाय थानायखौ आं बुंसै।
औ।
खौ जों मेल्ला मोन्नै मोन्थाम जायगायाव नाखौ हमो नालाय। सोरबा हाजोआव हमहैयो अन्थाइ थेनानै ओ बिसंगालि नि मुलि होनानै।
औ।
जे सारनानै हाजोआवहाय बेबायदिजोंबो जों नाखौ हमनानै लाबोयो आरो। ओ नाया बो ओ आलदा आलदा जायो। हाजोनि नाया एसे आलादा जायो। जेरैहाय जोङो माइ गायग्रा फोथारफोरावहाय जुदि हमोबा बिलोफोरावहाय बेवहाय ना गोरि फिथिख्रि बांसिन मोनो। नाथाय ओ हाजोआवहाय एसे आलादा आलादा रोखोम नि ना मोनो आरो ना अन्थाइ होननायफोरखौहाय नोङो हाजोनि दै नङाबा नों मोनखाया।
औ औ।
थायाबा नों मोनखाया। ना टाइगार होलायोमोन जों गो दो उन्दैयावहाय बे बेफोरखौ नोङो बेयाव नङा बा मोना आरो बे दुब्लियाव मोना आरो बेफोरखौ। ओंखायनो बैखौ हमनोबा जोङो आस्रा जे खौ लानानै थांफायो। आस्रा जेजोंनो औ हमनाय जायो आरो आस्रा जे सिखा ओमफाय बिसंगालिनि जेनेबा बेसंगालि जा आलौनानै नाया ओंखारोना अन्थाइफोराव हाबनानै थानाया ओमफ्राय बिदि सिख'लाबायनानै जों लानानै नाखौ हमनानै लानानै फैनाय जायो आरो बिदिनो हर हर थाहैलायनाय जायो आरो माने हाजोआव ना हनो बा माने सानसेनो जाया बा माने थांनायावनो मोनाहैखायो नालाय ओंखायनो हर थाहैलायनानै ना हमो आरो जोंनि बे हाजो ओनसोलावहाय
आचसा आचसा आचसा आ अब्ला अब्लाथ' गोबां खस्थ' मोननाय जायो नोंथां
औ खस्थ' मोनो खस्थ' मोननायजोंनो नाथाय बैनि ना मोननायजोंनो माने बिनि खस्थ'खौ बावगार बावगोमालांजोबबो आरो माने बेयाव मोनसे गोजोननाय मोनो आरो जेनेबा ना मोनबाय नालाय खस्थ' खालामनानै। माने मोनसे आ आरो नोङो हजों हाजो सिङाव थाङोबा माने मोनसेदि खस्थ' होननायखौ नों साननाय फैनाय नङा आरो। माने नों मोनसे फटिजों फुरटिसिम फैगोन माने बुस थुवा आरो सोरबा सोरबा गिबि खेब थांग्रोयाथ' माने खेबसे थांनानै फैबाथाय बारे बार थांनो लेंंबाय थायो आरो। माने जायगाया मोजां ना हमनो मोजां इन्जय खालामनोबो मोजां जां माने मोनफ्रोमबो एंगेलजों नायोबा मोजां। नुयो आरो बे नाखौ हमनानै जों लाबोयो आरो ओमफ्राय फैनानै ओ दैमा दै बोहैबाय थानाय जेनेबा फरखाथिफोरजों होनना बुङो।
औ
बेफोरावबो जोङो नाखौ हमो। ओ बेफोरावथ' जेनेबा। बिदि बिसं गालिया सोलिला नालाय दै गिदिर बोहै बेवहाय जोङो मालाबा फासिया थ'नो मानसिया ओरै जिं ओरै जिं थानानै फासियाल बोनानैबो मोनो आरो ओमफाय मालाबा दैयावहाय ओ ओरै दांग्रोमनानैबो बालाबारियाव दांग्रोम दांग्रोम दांग्रोम माने गोजौनि फ्राय फैख्लायबोगोन आरो सिम बोहैबोदों दैया बे बोहैनायजों थांफागोन आरो बि थिं दांग्रोम दांग्रोम ओ बेखौ नाखौ हमना लाना फैनाय जायो आरो। बे नाखौ हम लाबोफानो थाखाय थौ लानानै थांफा खायो दैयाव फोजाव होबाय आराम मोनबा फ्राय थौ सोलायबाय बेबायदि
आतसा
फैयो आरो फै बे रुगुं जिं जिङावहाय ओ नाबो गुरो आरो। ना जेखायजोंहाय गुरनानैबो लानानै फैनाय जायो। बेबायदिखौ जोङो नुबोदों आरो। ओमफ्राय दैज्लां बोथोराव मेसें बो थोराव बर'फोरना मोनसे हुदाबो दं ना हमनायावहाय सेन सानानै लानानै फैनाय।
औ औ।
जेरैहाय आलियाव सायो आरो बेखौ मोनायाव सानानै फुङाव लानानै फैनाय बेखौ जों गो बां माने बेखौ नुबोनो मोनदोंबा जोंबो उन्दैयाव साबोनो मोनदों आरो एफोर
औ औ औ।
बेफोरजोंबो जोङो ना हमो आरो। ओमफ्राय ओ दैज्लां बोथोरावहाय ओ दैबाना जायोबा जोंनि बर'फोरा मोनसे हुदा दङ जेनोबा लाबजे हैैनाय। लाबजे सानाय आरो। औ आरो आरो जों लाबजेजोंहाय आलदा आलदा रोखोमनि ना मोनो। ओमफ्राय सबसे आलदासिन होननानै बुंङो बा दस्रा जेखाइफोरनिफ्राय ना हमनायनिफ्राय जोंहा ना मावा आरो ना मावा। ओ जों लाबजे जोंहाय सो ना मावखौ बांसिन हमनाय जायो आरो। जों बिदि जेखाइ सेन बेबायदिजों जोङो ना मावाखौ हमनाय जाया आरो। ओंखायनो बै दैबाना खालिल' ‌ जोङो बै ना मावाखौ मोननाय जायो आरो बां सिनै बे लाब जि होनायावहाय जेब्ला ना मावा गोबां मोनो आरो खांख्राइफोरबो मोनफायो मालाबा। औ मालाबाफोर फख्रि ना मोनफ्लांबायबा बै जायनियावहाय गाखोदों बे नाया फुख्रि नाया लाबजे साग्रानावहाय जोबोद गोजोनबोयो आरो नोंथांमोनसिं दैबानायाव मारै हमो ना
जों जोंनिथिंजाय नोंथां दै बानायावथ' जोंना बारा ना हमनायनि एक्सपिरियेन्स गैया नोंथां। मानो होबा जों नाहाय दै बानाया एसे गोजान जायो नालाय। बेनि थाखायनो जोङो बारा दै बानायावहाय ना हमा आरो जोंङो ना हमब्लाबो एसे मोनसे जायगायाव थांनांगौ जायो। बे जायगायाव थां थांनानै ओ मुसारि गोलाव लानानै जोंङो बेखौ नाखौ हयो आरो ओमफ्राय माब्लाबा स समाव फुस्लि फानाया होमबानाखि ज' ज' गोजावबोयो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ ।
सारिजों हायखांनानै बेखौ फिस्रि -फिस्रि ना हमो आरो नोंथां।
नंगौ- नंगौ नोंथां नंगौ- नंगौ औ औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो नोंथांमोननियाव जे सारनाय समाव हाजोआव जे सारनाय समाव आस्रा जेआ अन्थायाइाव थाबथायाया नामा नों थां?
अ' माने बेखौहाय अन्थाइाव सारा माने बे एसे एसे स्रांबाथाय जेनेबा अन्थाइ थागोन मोनफा-मोननै नाथाय बे अन्थाइखौ थाब थाहोआ माने दांग्रोमग्रोजोबो माने। दांग्रोमनानै ओमफ्राय बे अन्थायाव नांथादोंबा बेखौ लासैनो थिखो हरो माने जा हाथे नाया गलाङा बेबायदि आरो। औ औ अह अह अह आ-आच्छा दोनै समाबो जाबाय जों एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? अह अह अह अह।